हेल।
औ।
नोंथाङा खोनादों ना। औ। नोंथाङालाय मा खालामना दं दा।
नोंथांआलाय।
आंबो ओरैनो जिराया दं र। खामजाबायबा।
औ
अ जाबाय। मा ओंख्रिजों जानाय।
अमा आलुज़ों दाउमोन ओमफ्राय
ओ।
माबा जादो सबायजों दाउ बेदरजों जादो।
उम।
आं माने नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बे दंफां लाइफांफोरनि मोनसे टपिक लानानै दंफां लाइफांफोरनि बाथ्रा रायलायनाय सानदोंमोन रायलायजागोन ना।
औ औ।
सावरायसैना।
औ।
ओ दंफां दंफां लाइफां होनोबाथ' दंफां लाइफांखौ जोंनो नांखागौ खोनादोंना। हो।
औ खोनादों। थाबाय दं दे आङो।
अ अ दं दंफां दंफां लाइफां मोनोबाथ' जोंनो दंफां लाइफांखौ नांखागौ जेरैबायदि दंफां लाइफां गैयाबा जों थांनानै थानो हानाय नङा ना दंफां दं फां दंफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो जों बे अक्सिजेनखौ लानानैनो जों दा थांनानै दङ आरो दंफां लाइफांफोरजों गोबां मुवा बेसाद बानायनो हायो जेरैबायदि दंफां लाइफाजों दंफां लाइफांजों आरांगा आरांगा बा टेबोल माने बारा एसो आरांगा टेबोल बैसां इफोरबायदि बानायनो हायो आरो दरजा। खिरखिफोरावबो बाहायनो हायो न' बानायनायफोरावबो जोङो दंफांखौ बाहायनो हायो आरो। आरो दंफांनि दंफांनि बिलाइजोंबो जोङो दंफांनि बिलाइजोंबो जोङो अर सुनो हायो दंफांखौ जों दंफांखौ जों बनबो बाहायनो हायो आरोना आरो। दं जोङो सानदुं गोसाबा सानदुं गोसा जाबा जोङो दंफांनि सायावबो जिरायना थानो हायो बिदि।
दंफां लाइ
दंफां लाइफांखौ दफां लाइफांजों आरो दंफां लाइफांजों आरो दंफां लाइफांखौ जोङो बन बाहायना बन बाहायनो हायो काटबो बाहायनो हायो आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा?
मोजां मोजां साननाया मदद खालामो जेरैबा होननानै बुंदोंना मा जोङो थांनानै थानाया अक्सिजेनबो होबाय थायो नङा होमबा? बेजों लोगो
औ औ
आरोबाव मा होनगोन जोङो ओ अर सुनायफोरावबो जोङो मदद खालामो। आरो‌बाव मोन जेनेबा जोंङो दा बिफां लाइफाङा जोंनो मा फिथाइ सामथायाइ बा बिबार बिब बेफोरखौबो होयो नङा होमबा? जोंङो ओं जों गुबुन गुबुन फिथाइ मोनना बिफां लायफां जोंनिफ्राय जोङो मा फिथाय मोनजायो नंङा होमबा जोंङो थाइजौ बिफांङानो हो फां दङ आरोना जेनिनो जायखौ जों जानानै मोजां मोनो नङा होनबा गोजोननायबो मोनो। ना नाथय औ नाथाय दानि जुगाव मा खालामो जोंङो गोबां माने माहोनगोन मानसिफोरा अम माजाल ओ औ बुहुमाव बारायलांगासिनो दंना बिनि थाखाय मा जादों ओ बिफां लाइफांखो दानफायनो दानफायनाय जादों नंङा होमबा? गोबां मानसियानो। बिफां लाइफांखौ दानफायगासिनो आरो बे दानखायनायनि जाहोनाव मा जादों जोंना ओ बिफां लाइफांसो जोंनो अखाबो होयो बा बिफां लाइफांनि थाखायसो जोंना मा होनगोन नेचाराबो मोजाङै थाङो आरो बा गिदिर दै बानाफोरखौ मा बिफां लाइफाङा सुंथानालाखियो नंङा होमबा?
औ औ
बैबादि बिफां लाइफां बैफोरबादि मानसिफोरनि थाखायनो जाय बिफां लाइफां दानफ्लाय दानफायबाय थादों बा बिसोरो ओ गावसोरनि थानो थाखाय जाय फोरा बे। फां लाइफांफोरखौ खहा खालामबाय थादों बेफोरनि जाहोनाव जोंहा दैबाना बायदिसिनाफोरा जानो हायो आरोना। थ जोंनो मा जोंनि गेज ओ जों मा जोंनि रेसपनसिबिलिट। यामा जोङो बिफां लाइफांफोरखौ प्रटेक खामनांगोन। जेनेबा जोंना जोङो। बेफोरखौ ओ जानला मोनला दानफायनो नांङा बा जानला मोनला ओ जानला मोनला बेखौ माहोनो। मानसिफोरा गावनो। औ बाहाय नो नाङा माने नांगौआव। बाहायनो रोंनांगोन जोंनो नांगौबा जो बाहायनो रोंनांगोन नोङा होमबा। महाब इथिंलाबो। ओ जोंहानो खहा जागोन। मोनआरो जा नुनो मोनो। एभ्रि माने माने ओ बिराद बोसोरावनो दा जाबाय थानाय बोसोरफोरावनो मा होनगोन गोबां बिफां लाइफां जायानि बिफां लाइफां। जोङो दालायफोरखौ एखदम दाननानै दोननाय बिदि नुनोमोनो नङा होनबा। खावस बेबो। ओ बेबो मोन ओ गावसिनि जोनोमजानाय माबा मोनसे बा ओ मोजां खनायनि। दावबाय फैयनांनाय माबा मोन। बे लुनो थाखाय। बाइबा जायगाखौ डाइरेक्ट लांदां खालामनाय जों नुनो मोना। थ बे। बारियाव जोंहाना जोंहानोबो जोबोद खस्थ' खस्थ'पेस खालामनांगौ जायो आरोना बे। बायदि खालामोब्ला नङा होमबा।
औ-औ।
औ आरोबाव ओ बेनि थाखायनो जोङो मा जोंनि सायाव आरोना जोङो बेखौ मोजाङै बाहायनो रोंनांगोन आरोना माने जेनेबा हिसाब मथेै बेखौ दानफायला बायालासिनो जोंनो नांगौल नांगौल। बाहायनो रोङोब्ला जोंहा जोबोद माने जोंनि थाखायनो मोजां जागोन आरोना।
औ।
ओ मानो होनोब जों ज जोंखौ मदद खालाम जोंखौ खांनानै अक्सिजेनजों लोगोसे जोंखौ गोबां खामानियावबो जोंखौ नथाङ खालामो नङा होनबा। मा मा खालामनो। औ मा-मा खामानियावन जों बाहायो। बेफोराव। जोंहा जोंहानो जुदि जानो बेबायदि ओ मा होनगोन दानफायबाय थायोबाथ' जोंथ' बेखौ बेफोरबायदि बाहायबाय थानो हानाय नङा नङा होमबा बैनि थाखायनो जोङो मोजाङै मा होनगोन बै गोबाव समसि बिफां लाइफाङा थाहैनायनि थाखाय जोङो मा ओ मोजाङै बाहायनो रोंनांगोन बा जोङो बिफां लाइ हा आ गायनानै लानोहा गायनानै लानो हायो आरोना बिनि उनाव गायनानैबो लाफिनो लाखिनो बाय जोंहानोमोन थांबागोन आरोना। थ' आं बुंनो सान्दो आरोबाव ओ जोंहा ओमफाय गुबुन फारसे बुंनो थाङोब्ला ओ बिनि सायाव मोनसेया
औ औ
आरोबाव ओ जों बेनि फिथाइखौनो जानो हायो थायजौ बायदि जानो हायो नङा होनबा आरोबाव मा होनो दा मोनसे मोनबावबाय जोङो मदद खालामो नङा होमबा औ औ दा नांगौ बादियै गावनि नांगौखौल' बाहायनो नांगोन बारा गोनाव दानफायला बायनाङा बा ओ ओरैनो ओ थानो सोलोंनांगोन आरोना औ आरो बिफां लाइफां गायनोबो गायोब्लाबो आरो बिनि थाखाय होबा नोंथां जोंहा दिनैनि थाखाय ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ
अ दे गोजोनथों